औ खोनादो ना? औ खोनादों अ।
ओ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय।
औ आंनिफ्रायबो गोजोन मोनाबिलिनि थाबाय। अ आंथ' दायो दङ नै जेबो खालामाखै ओरैनो रुमावनो दङ।
अके आं दा नोंथांनाव कल हरनायनि जाहोना जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे।
जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। औ औ ओ आरो बे आयदायानो जाहैबाय दावबायनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो औ। औ जागोन दे।
होमबा नोंथां दावबायनाय होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो। बेखौ नोंथाङा एसे दावबायनाया माबायदि आरो गोदोनिफ्राय दा माबायदि सोलायबोखो बेखौ एसे
बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा सुंद'यै? औ नंगौ ओ दावबायनाय होनना बुङोब्लाथ' जोङो, जों बिदि नर्मेलि बुंनो हायो। बि मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव माने बिदि थांनाय बेखौनो जोङो दावबायनाय होनना बुंनो हायो। आरो दावबायनाया गुबुन गुबुन रोखोमनि जानो हागौ। सोरबाया माबा मोनसे थांखिनि थाखाय दावबायो आरो बा सोरबाया जागा नायनो थाखाय दावबायो। बा पिकनिक बेफोरबायदि लावखार ओंखाम जानो था खाय माने दावबायो दा गुबुन गुबुन जानो हानाय आरो ओमफ्राय दा गोदोनिफ्राय दानि मुगासिम सोलायबोदों बा माबायदि फारागथि होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बुंनो हायो गोदोनि मुगायाव माने बिफोरबायदि हान्थामेलानि राहाफोरा गोबां खममोन। नाथाय दानि मुगायाव जोङो माने बिदि हान्था मेलानि राहाफोरखौ जोङो बां बांसिनै बांसिन माने बेबायदि एभेलेबल बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंहा गाव गावनो माने जोंहा बिदि गारिफोर थायो बेनिखायनो जोङो दावबायनायनि बेलायाव जों दिनैनि मुगायाव माने बांसिन बेबायदि ओ गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायहैनाय फोरखौबो जों नुनो मोनसै। आरो माने गावहानो जि गारि थायो। गोसो जाब्लानो माने मोनसे जायगाखौ बिदि दावबायहैनो नाहैनो बि बिदि थांनायखौ नुयो आरो ओ लोगोसे माने दानि मुगायाव जिहेटु जि माने ससियेल मिडियानि जुग माबा माने मबेबा मोनसे जायगाया माने भाइरेल जाबानो बेयाव माने मानसिफोरा थांनो गोसो जायो। बेयाव थांनानै माने बिदि फट' सेलफिफोर ला हैैनो गोसो जायो बेफोरखौ माने नुनो मोनदों आरो आरो लोगोसे आं बेखौ बुंनो सानो माने दावबायनाया जोंनि जिउआव माने मोनसे बियो पार्ट आरो माने आरो गोनांथि होननानै आं सानो। मानो होनब्ला दावबायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो। जि जायगायाव जोङो थांदों बै जायगानि जि सुबुंफोर थायो बिसोर सुबुंफोरनि माने हारिमु आरो बिसोरनि जानाय लोंनाय गासैखौबो माने जोङो मोनथिनो हायो आरो एसेब्लाबो
औ
स' दा नोंथाङा नोंथांनि मथे एसे फोरमायना होदो।
औ होमबा नोंथां होननाय बादिनो जेरै ओ नोंथां आङो ना आंनि रायलायनायखौ इक' खोनाफिनगासिनो।
औ इक' खोनादों नोंनि औ औ इक' खोनादों। आंथ' लाउड स्पिकार होआखै होनायालाय।
औ दे जिखुनु दावबायनाय होनोबा नोंथाङानो खिन्थानानै होखाबाय जे
बे मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेसिम थांनायखौनो दावबायनाय होनो ना औ औ जिखुनु खाथियानो जाया मानो गोजानानो जाया मानो। औ
अ
आरो
नोंगौ नोंथां होननाय बायदि जोंनि जिउआव दावबायनाया मोनसे पार्ट होनदोंना नोंथाङालाय बिराद गोनांथि आरोखि जोंनि जिउआव बे दावबायनाया गोनांथार।
औ मानो होनोबा जोङो मोनसे जायगायावबा दाबसे जायग गायाव थाबाय थायोब्ला जोङो बै गुबुन जेनेबा बै जायगायाव मा मा सोर सोर जाथि थायो बा मा मा रोखोमै सुबुंफ्रा मारै मारै जायो मारै मारै थायो बिसिनि जेनेबा
बा लिभिं स्टाइल बा थांनानै थानाय
राहा बा बायदिसिना जारै जानाय लोंनाय हारिमु बेफोरनि बारै जोङो जेनेबा मिथियालासिनो थानाय बायदि जायोना जेरै जोङो बिजाबफ्राव फरायनानै मोनो नोंगौ खिन्थु जोङो
जोङो थांनानै बा दावबायनानै नायहैथारोबा जोङो
माने एक्सपिरियेन्सजों मिथिनाय बायदि जायोथारोना जोङो प्रेक्टिकेलि औ आरो आरो मोनसे जेनेबा जोङो दाबसे जायगायाव थाबाय थायोबा जोङो ओ बे स्ट्रेस जायोना जोंहा बे स्ट्रेसा थाबाय थायो आरो। जेरै जोङो जेनेबा दावायोब्ला जोंना बे जेनेबा ट्रेनसन फ्रि बा स्ट्रेस फ्रि बिदि बेफोरबायदि बे मोनसे जेनेबा एदभान्टेज आरो बे मुलाम्फा आरो दावबायनायनि बेफोरो औ आरो जोङो जेनेबा ओ लोगोफोरजोंबो ज' बिदिनो ट्रेनिं खालामनानै गोजान गोजान जायगायाव दावबायहैनो हायो जायाव जोंनि जेनेबा ओ जोंनि फ्रेन्ड सार्कोलनि जेनेबा रिलेसनसिप लोगोफोरजों सोमोन्दो फ्रा‌ मोजांसिन जायो जोङो जेनेबा मोनसे मेमरिसफोर बानायनानै ला
नानै लाबोनो हायो औ औ नंगौ जेनेबा ओ फट'फोर सेबखांनानै लाबोनो हायो बै जायगानि आरो जोङो बेखौ जेनेबा मोन मोनसे मा होनो बेखौ मोनसे मेमरिस हिसाबै जेनेबा देनां नायफिननो हायो गोसोखांथि महरै ना औ औ
औ बेफोर जेनेबा मोनसे मुलाम्फानि खेथ्रआव थांबाय आरोखि आं होननाया जेरै जेनेबा आरो बे दावबायनाया मोनसे जेनेबा सुबुंनाव कनफिदेन्स मोनसे कनफिडेन्स लाबोयो मोनसे जेनेबा मोनसे कुवालिटि लाबोयोना जेरै लिडारशिप कुवालिटि बेफोर बायदि जेनेबा
औ एसे बिदि जायो आरोखि माने
खुला खुलि जानो हानाय एसे गोहो थायो आरोखि मानसिनाव जेनेबा मोनसे जायगायाव थाबाय थायोब्ला ओ बे मानसिया माने सिरि बेफोरबायदि जायो आरोखि जेनेबा बांद्राय। औ होमबा गोजानाव बेरायहैनाया एसे साबसिन आरोखि। बुंनो थाङोब्ला आरो आरो जेनेबा बेनि खेथ्रायाव। जेनबा माफोरबो थायोना जेनेबा जोंथ' दा मुलाम्फानि खेथ्रखौ रायलायबाय होनबा जेनेबा एसे ओ जेनेबा दिडिसएदभान्टेजखौ नोंथाङा एसे खिन्थानानै होनो हागोन नामा आंनो। नङा डिसएडबानतेस जाथावथाव जेनेबा जेनेबा ओरै जायोना जेनेबा एक्सपेनसिबद्राय थाखा फैसा।
थाखा फैसा गैयिनि दारै दावबायहैनो हाया बेफोरबायदिखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ नंगौ थारैनो जोङो मोनसे जायगायाव दावबायनो थां जोङो माने थांनो। नांगौब्लाथ' जोङो एसे गोबावनिफ्रायनो प्रिपेरेसन जोङो जानो नांगौ जायोदा बेफोराव माने माखासे समाव माने थाखा फैसाफोराबो एसे माने फाइनानसियेलि। एसे प्रब्लेम जायो आरो जोंहा माने बेफोर बायदि माने एसे जोंहा गोबावनिफ्रायनो प्रिपेरेसन जाखायाब्ला आरो आरो जोङो से जायगायाव जिहेतु दावबायहैगोन जोङो बेयाव माने थासारिफोरखौ एसे माने रिसार्च खालामना लाग्रोनांगौ आरो थाङैनि सिगांनो जाहाथे जेन जोङो माने जेंनायाव गोलैनो गोनां जाया आरो औ। मानो होनब्ला जोङो जेनेबा ससियेल मिडियाायाव नुबानो जे बे जायगायाव जोङो दावबायहैगोन।
बे बायदिबो नङा जेनेबा सोरबाफोर थांफेरनाय मानसि बेफोर बेबायदि थानोबो हानाय जों बेफोरनियाव एसे माने इनफरमेसनखौ लानो नांगौ आरो। बेफोरो माने गोनांथि होननानै आं सानो आरो आरो जिहे थ जोङो माने
गोबां समाव जेनेबाला गोबाङा हारसिंबो बिदिनो दावबायो ग्रुप बा फ्रेन्डसफोरदों बिदि आरो फेमिलिफोरजों दावबायो ओ जि खि माने जायजों थाङाबानो जोङो एसे माने गावखौनो एसे साबदान जानो नांगौ आरो। थांनाय बेफोरबायदि समाव जेन जेबो जेन जाथाय जाया। थांनाय फैनाय बेफोरखौ आरो आं बेफोरखौनो माने बुंनो सानो आरो नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन।
नंगौ नोंथां होननाया।
आरो जेनेबा
जेनेबा नोंथां बुंनाय बायदि एसे जेनेबा रिसार्च खालामग्रोनांगौना फार्स्टा बै जेराव थांनो नागिरदों आरो जेनेबा मोनसे दिसेदभान्टेजआ बेबो आरोखि आंनि साननायाव फैदों माहेन्दोआव जेनेबा
अबेबा जेनबा उरुणाचलफ्राव बेरायहैनो नागिरदों औ जेनेब नायजिनिफ्रावहायथ' हिलि एरियासथ' हाजो जायगा औ औ।
औ बाहाय माने जिखुनु बोथोरावनो थांजालाबाया आरोखि
औ औ मानोना बिराद
स्लाइद जायो हा गुगायो बेफोरखौ एसे रिसार्च खालामनानै दावबायहैनाया मोजां आरोखि ना। नोंथां औ।
थारैनो।
हो
आरो नोंथाङा दासिम माने बे समसिम माने बहा बहा थांखो एसे माने मेजर जायागाफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा?
अके। आङो नोंथां एफाग्राब दावबायहैनाय जायाखै जेखुनु आङो।
गुबुन हादराव थांनाया भुटानाव थांबाय आङो औ औ।
बेयाव आङो ओरै फुनसिलिंथिंजाय थांदोंमोन।
औ औ।
ओरै वेस्ट बेंगलथिंजाय हाबनानै आरो लोगोसे जोंनि जेनेबा बे भारत हादराव सिङावनो
ओरै आङो माबायाव थांबाय आरो मेघालया औ दा बेनि अनगा आं जेरावबो बांद्राय थांनाय जायाखै
औ।
नोंथाङालाय? आंबो बिदिनो माने बिदि समनि माने समखौ लानानैनो एसेबां दासिमहालागै बिदि बेरायनो मोनाखै आरो आरो माने बेरायनोब्लाबो एसे माने बेरायनो सानबाल' जाया माने एसे फाइनानसियेलिबो माने बाजेद थानो नांगौ जायो।
औ।
बेफोरनिबो बाथ्रा थायो दा बेफोरजों माने एसे बिथिंबा बिथिं मिलायनो हायाखै दा बिदिनो नोंथां बुंनाय बदिनो आं जि नोंथां थांनाय जायगाफोरावनो बिदिनो थांबाय आरो बिदिनो बिथिं उरुनाचल भुटान आरो बिथिं लोगोसे मेघालया थांबाय बिथिं नंस्टेनफोराव वेस्ट खासि हिल्स ओ। रिसेन्टलि माने बे माबायाव थांनानै फैनाय जाबाय बे बुल्स ट्रेक होननायाव से ट्रेक पकिं खालायना फैबाय।
दे।
बाकिथ' आरो बेलेगाव बेबायदि गैया आरो माने थांनाय जाथ'आखै बर्थमान।
औ। होमबा इयुनाव आसा खालामो जे जोङो बिराद दावबायहैनो हायो ना।
औ औ औ। होमबा नोंथां बेसेयावनो जाथावसिगोन नामा दिनै जोंनि रायज्लायनाया औ औ जागोन दे नोंथां दे।
दे गोजोनथों औ।